हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां खोनादोंना नोंथांङा
औ औ दासो खोनाबाय
औ खोनादों नोंथां ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ नोंथांजों आङो
औ
बैओै हिन्जावसाफोरखौ ओ दानि जुगाव लेखा फराखौ मोजांङै सोलोंहोनांगौ बा मोजां सोलोंथाइ लाहोनांगौ होननानै बै टपिक नि सायाव रायज्लायनो होनना फन हरदोंमोन नोंथां
औ औ जायो जायो
औ औ जिथु दानि जुगाव ओ हौवा हौवासा गथ'आनो जा बा हिनजावसा गथ'आनो जा गासैखौबो जों समान साननानै आगोल फारसे आवगायलांनायखौ नागिरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेनिफ्राय गोदोफोराव जों मोनथियोमोन जे मा ओ हिनजावसाफोरखौ ओ बांद्राय फरायसालिफोराव थांनो होआमोन न'नि खामानिफोरावनो मुखुब जानानै लाखिबाय थायोमोन आरोना न'फोराव
औ औ नंगौ
बैफोरनि थाखाय माने गोदोनि समाव गोबां ओ हिनजाव माहारिफोरा माने गोलैसोनानै थालांनांगौ जादोंमोन आरो
औ औ
ओइ जायफोरनि जाहोनाव ओ दिनैबो बेफोरनि माबाया मा होनो बेखौ जिथु जोंनि गोहोम गोग्लैदों आरो ना जोंनि बर' हारियाव जेरै सार जे सासे लोगो लोगोनो बिनि उननि जिथु फिसा फिसौ बिसोरनियावबो ओ जोबोर गाज्रि गोहोम गोलैयो आरो मानोना न'आवनो बांसिन बिमा बिमायानो थायो बिफाफ्राथ' गोबाङानो साख्रिफोर मावोब्लाथाय बाहेरावनो थायो बा रां रुफा खालामनो थाखाय बाहेरायाव थनांगौ जायो थ' सोलोंथाइखौ ओ निजेनि गथ'फोरनो बिमायासो बांसिन होनांगौखो दानि जुगाव नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
ओ नोंथाङा ओ जिथु जोंनि हिनजावसाफोरनो गोनांथि ना ओ लेखा फरानि बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो बाथ्रा बुजायनानै होग्रोलाय
औ आं जेखिनि ओ हमदांन मानि बेखिखौ आं नोंथांना बुंनो सानदों जोंथ' गोदोनिफ्रायनो न नुबोखानाय बा खोनाबोखानाय जोङो आइजोफोरखौ बांद्राय माने फरायसालियाव बा सोलोंथाइ लानायाव जोङो बांद्राय माने चान्स होआमोन आरो ना मा होनगोन खाबु होआमोन आरो ना औ अ बैफोर जाहोनाव माने जों दासिमबो नुनो मोनो आरो ना आइजोफोरा एसे हौवाफोर निफ्राय एसे माने मोनसे स्टेप मा होनगोन उन जानानै दङ आरो ना खायसे खामानिफ्राव आरो बिनि बेफोरनि माने गुबै जाहोनानो बेफोरनो बेखौनो होननांगोन आरो जों जि आगोलनि बेनिफ्रायनो जों हौवाफोरबायदि हौवाफोरबायायदि समान समान स्कुलफोराव थांनो मोनाखैमोन फरायसालियाव थांनो मोनाखैमोन
औ
नावनो जों दासिमबो माने एसे जोंनि गेजेराव हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव एसे माने खायसे खामानिफोराव दासिमबो माने फारागखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
ओमफ्राय जानो हागौ बै बै टाइमावनो जों जुदि जोंनि जुदि आइजोफोरखौबो समान मोनथाय होनाय बा समान स्कुलाव थांनो मोनथाइ होनाय बा माने जोंबो बा आइजोफोराबो माने दासिम हौवाफोरा जेसेबां दावगालांखो बेसेबां माने समान समान थांनो हागौमोन होननानै आं सानो ओंखायनो माने दिनैनि बायदि दिनावथ' जेनेबा बिदि जेबो बादा गैला जेनेबा बांसिनानो सबबो माने स्कुलाव फरायसालियाव थांनो होयो फिसाजोफोरखौ आगोलथ' जेनेबा बांसिन रु खिन्थु दानिया बिदि सिस्टेम गैला दाथ' नुनो मोनो गासैखौ माने मानसिफ्रा फरायबाय बयबो बुजिनो हानाय जाबाय मिथिनो हानाय जाबाय जे फरायनानै जोङो साख्रि बाख्रिल' लानो लानाय नङा जेनेबा जोङो मोजां हर दानो बा मोजां संसार दानो बा मोजां मोनसे गामि दानो थाखाय जोङो माने फरायनाया सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार बे गोनां गोनांथिखौ माने जोङो हौवाफोरखौल' होबा जाया माने जेनेबा आइजोफोरखौबो जोङो सोलोंथाइ होनांगोन बेखौ माने जोंनि मानसिफोरा मिथि हमबाय आरो ना ओमफ्राय आं माबा हाला खोनादो नामा बेनिखायनो माने जोङो दानिया नुनो मोनो आरो ना गासिबो गासैखौबो सम स्कुलाव थांनो हनाय बा फरायसालियाव थांनो हनाय बेनिफ्राय जों दा नुनो बो मोनो स्कुलाव थांनायनिफ्राय जोंनि आइजो फोराबो दा माने साख्रि बाख्रि मावनो हमबाय ओ बायदिसिना माने बिजनेसफोरखौबो मावनो हमबाय आरो बैखौनो जों आगोलनिफ्राय जुदि होनाय मोनबा मा थिक जोङो बिनिख्रइबो बांसिन गोजौआव थांनो हागौमोन बेनिफ्राय आरो आ जोङो बुंनो हायो जे न'खर गंसे दानायाव नोंथाङा बुंबोखाबाय दहाय न'खर गंसे दानायाव बांसिन बिसना आइजोफोर आइजोफोरफोरखौनो माने बिफाव लायो होननानै बुंनो आं सानगोन आरो ना आ मानो होनबा जोङो बांसिन दा नोंथाङानो बुंबोखाबाय हौवाफोराथ' बांसिन साख्रि साख्रि मावनानै बाहेरायाव थायो बा बिजनेसानो माव बांसिन बाहेरायाव थानाय जायो आरो हौवाफोरा बांद्राय नख नख'राव माने बिदि नोजोर होनो समबो मोना आरो खायसे नोजोर होआ सम मोनबाबो बिदि बांसिन माने हिनजावफोरनि आखायाव हेगारनानै होयो आरो ना न'खर दानायाव बैबादि समाव थारमाने ओ जेनेबा नों सासे आइजोआ जुदि ओ सोरनिबा बिमाया बा सोरनिबा हिनजावा जुदि सोलोंथाइ गैयाबा उम बा एसेबो फरायनाय नङाबा नों ओ गथ' सासे गथ' ओ सासेखौ जेनेबा माबायदि गियान होनांगौ बा माबायदि टाइमाव फरायनांगो ना फरायनाङा बा मा खालामनांगौ मा खालामा माने जेबो माने आइदिया बा माबा मोनसे मोजां गियान होनो हाय- बारा हाया होननानै सानो आरोना आं जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला माने एसे ओ गियानफोरा एसे खम जाहैयो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला माने एसे नोङो ओ खायसे बुस्थुफोरखौ माने सानहरनो हायो जे ओ नों फरायनायावबो मा मोनसे लामथि थाङोब्ला मोजां जागोन गथ'खौ एसेब्लाबो माने गाइद खालामनो हायो आरो ओहो ओ माबायदि ओ जेनेबा ओ माबायदि गियान होनांगौ गथ'खौ माबे खामानिखौ मावनांगौ माबेखौ मावनाङा नों माबायदि फोरजों लोगो जानांगो जानाङा बेफोरखौ माने एसे मोजांसिन बुजायनो हायो होननानै आं सानो आरो
औ औ
बेफोरनि थाखायनो जों ओ आइजोफोर- आइजोफोरा माने सोलोंथाइनि गो -गोनांथार होननानै आं सानो ओ इमफ्राय ओ बेफोरनि अनगायैबो आरो दङ' गोबां ओ - ओ नोंथाङा मायबाफोर बुंबावनो सा‌ सान-सानदों नामा आं एसे बेखिनियावनो लाखिथ'नो
बे हिनजाव माहारिखौ सोलोंथाइ होनायनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' आं बुंखाबायानो
औ औ
खमैबाबो एनिफ्राय आंनि साननाया आरो मा दंबावो जेनेबा उम जितु दानि जुगाव ओ रांखावरि खामायनायनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथ
औ औ नंगौ
खावरि नङाब्लानो ओ जोंनि साननाय हनाय हास्थायनायफोरा जाफुंहोनो हाया बायदि जायो बेनिखायनो मा जायो ओ जितु जोंनि जायगाफ्राव दाथ' जों बांसिनानो गामि ओनसोलनिसो मानसि नङा होमबा
औ औ
फोराव माने मा जायो खामानिफोरा जोबोद खम जायो औ बेयावहाय नों जोंनि गामि ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला दा आबाद मावनाय बा सासे सानैया ओइ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ओ टिउसन फोरोंनाय बिनि अनगायै बांसिन खामानियानो गैया होनजायो ओ बे जायनि थाखाय जोङो गुबुन जायगाफोराव खामानि मावनो थांनो गोनां जायो खालि बेयाव हौवाफोरखौल' नङा ओ हिनजावफोरानो जा हौवाफोरानो जा दानि जुगाव गासिबो समान लेबेलाव खामानि मावनो हायो आरोना ओमफ्राय होननाय लोगो लोगोनो जोंनियाव मोनसे मा ओ गिनाय फैयो मोनसे जे मोनसे गुबुन जायगायाव थांनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा रायज्लायनो रोंनांगोन बिसिनि रावखौ रोंनांगोन बा इंलिस हिन्दीखौ मोजाङै रों थारनांगोन ना बै-बैफोरखौ रोङालास नो नोंथाङा जुदि गुबुनाव डाइरेक्ट खामानि मावनोफोर थाङोब्लाबो नोंथांनि थाखाय गोबां जेंना जानानै फैयो नोंथाङा माबा मोनसे से जेंना जाबाय मा होननानै नोंथाङा गुबुन हारिनि मानसिनो फोरमायनो माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला माबोरैहाय बिनो बेफोरनि थाखाय गोबां ना माबा नांगौ जायोना रोंगौथि नांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो त ओ हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा ओ बे लेखाखौ मोजाङै ओ फरायहोनांगौ आरो एसे ओ बैसो जाजासिम बा खमबाबो खमसे खमबाबो ओ थाखो जिनै पास जाजासिम आं सानो आरोना जे हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा गासिनोबो समान होनांगौ बेनि उनाव हायोब्लाथाय नोंथाङा गोजौ थाखोआव फरायहोनो हाब्लाथ' आरो जोबोर मोजां खिन्थु खाय से खायसे हायाबोना बेनि थाखाय जोंनो ओ खमसे खमबाबो गुबुन मानसिजों रायज्लायनो हानायाव लासैबा जोंनो सोलोंथाइखौ होथारनांगौ आरो
औ औ नं
ओ दानि जुगाव नुनो मोनो नोंथाङा ओ जोंनि हिनजावसाफोराबो गुबुन हादोर ओ गुबु ओ हादोरसाफोराव थांनानै गोबां रायज्लायहैयो नङा होमबा ओ मा खामानि मावहैयो नङा होमबा नोंथां ओ जेरै खामानि खायसे खामानि दं जेरै क्रुइज सिबाव खामानि मावो बा सोरबा एयारलाइन्सआव खामानि मावो बा सोरबा ओ आइटि कम्पानिफ्राव खामानि मावो बैफोराव खामानि मावोब्ला जाय जोंनियाव गिबियानो जाहैबाय मा ओ कम'निकेसोन जायखौ होननाब बुङोना रायज्लायनाय मानसि मानसिफोरजों फोनांजाब मोनसे माबा थानांगौना?
औ औ नंगौ।
बेफोरो थानांगौ आरो बैफोर माब्ला फैयो जोंनियाव जेब्ला जोङो ओ गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोजाङै मोजां लेखा सोलोंहोनो हायो अब्ला
औ औ
आरो बैयावनो आं गिबियावनो बुंदोंमोन जे मा लेखा सोलोंहोनाय। ब्लाथाय बे बेलासि बेलासि समाव गथ'फ्रा फरायो फुंनि समाव गथ'फ्रा फरायो जाय समाव ओ बिफाफोरा थ बांसिन बाहेरायावनो थायो हमना ला सोरबा हाजिरा मावनो थाङोब्ला बे हराव फैनानै मेंनानै उन्दुनानै थाफैयो बा हमनानै ला सोरबा साख्रि मावनाय मानसिब्लाबो फैनायाव लेट जाबोयो बा खायसेया बाहेरायाव थायो। ओ बेनिफ्राय ओ सानफ्राव सोरबाफोर दखानफोर होयोब्लाबो बा सोरबा बेफार फालांगि मावोब्लाबो बिसोरबोथ' खमबाबो हरनि आदथा नथायावो सफैखायो। अब्लासिमथ' न'खराव गथ'फ्रा उन्दुलाङोआनो होननानै बुंजायो। नङा ओमबा नोंथां थ बैस समाव ओ जोंनि बिमा माहारिफोरासो बांसिन गथ'फोरखौ नायनो गोनां जायो। माबाफोर मोनसे गथ'आ हायाब्ला माबाफोर मोनसे रोङाखैब्ला ओ बिसोरो बिफानियाव ब्ला गुबुन मानसिफोरनाव सोंनो गोनां जोंनि न'खराव एसेबां मानसि थाया दानि जुगाव जुगाव मानोना जोंना न'खरफ्राबो फिसा फिसा खालि बिबै बिबौ थागोन बा बिमा बिफा थागोन। बेथ' बांसिन नोंथाङा सोंनो हागौ। हागौ बायदि हाय गावनि बिमायानो थायो नङा होमबा आरो बै बिमाया जुदि लेखा रोङाब्लाथाय नोंथाङा सोरनियाव सोंगोन ओरैबायदि जाहैया होमबा नोंथां बेनिखायनो आं सानो मा ओ जुदि हिन्जाव माहारिखौबो मोजाङै मोजां लेखा सोलोंहोयोब्लाथाय जोंनि इयुन जोलैयाबो मोजां लेखा सोलोंनाय फारसे आवगायलांगोन होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ।
नोंथां ओ दानदिसे‌ सम दोनथ'नोसै नामा उनफ्राव ओ सम मोनब्लथाय रायला बावनोसै।
औ औ दे नोंथां।
औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ
गोजोन्थों।